खोनाबायना औ जों दिनै मा माइ गायनाय आबाद मावनायनि सायाव सावरायनोसै ना
जागोन नोंथां
औ औ नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंसिनि गामियाव माबायदि रोखोमनि माइ गायो जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोदोनिफ्राय दासिम माबायदि सोलिबोगासिनो माइ गायनाया
जागोन नोंथां ओरैनोथ' गोदोनिफ्राय दासिम होननानै जों सावरायनो थाङोब्ला
हुम
जोंनि गामि ओनसोलावफोराव एबा बर' सुबुंफोराहाय जोबोद ग्रोम ग्रोमैनो माइ आबादखौ मावो मानोना माइ आबाद खौ बर'फोराहाय जोंनि गाहाय आदार एबा जोंनि गाहाय आबाद होननानै हाय साननानै लाखायो जेराव बेनिखायनो बर' सुबुंफोराहाय खस्थ' मस्थ' सयै मावनानैब्लाबो बे बोसोरसे नि आबादखौ दिखांनानै लायोमोन जिहेथु जों नांगोलजों हालेवोमोन गोदो आरो बे हालेवनाय हालेवनायावनो माने बयबो खौसेयैनो माने न'खरारि बिदा फंबाय दङब्ला बिमा बिफा जयैनो बिदा फंबायफ्रा ज' हालेव फाबाय आरो लोगोसे खोथिया बुनां गौ दंबा खोथियाखौ बुबाय। हिनजावसा हिनजावफोरा जेन'बा बेबायदिनो सम बारनानै गायोमोन। ओमफ्राय बिदिनो न'ख न'खर फोराव माने गायनो जुदि हाफोरा गोबां दं बेखौ हाख'वा बायदि मोनोब्ला माने ए नसुंसे नङाबा गामिनि सुबुंफोरखौ सोरखौबा लानानै सावरि होननाय मोनसे बेबायदि रोखोमै लायोमोन आरोखि सिगां समाव बेबायदिजोंहाय माने सावरि होनबा थाय सिगांनो मानि जेबो फैसा थैसानि बेफोरबायदि खोथा फैयामोन। दा ओमफ्राय आथिखालजों रुजुयोब्ला आथिखालावथ' सावरि होनोब्ला सिगाङावहाय सि गां माने जिदि गायनो ब्ला माने मदद लालायनाय नाथाय आथिखालाव सावरि होननानै बुङोब्ला मानि माइ गायनाय बै न'खरा माइ गायनाया जेब्ला जोबथाहैयो होनब्ला जोबथानायनि ओइदिनखालि रंजानायजों माने जानाय लोंनाय लानानैसो माने सावरि जायो माने जोबथा दिनखालि दा बिदि ओमफ्राय ओरैनो जोंनि माइ आबाद गायनायनि बेलायावहाय सिगां समाव नांगोलजों जुंगालजों ओ खस्थ' मस्थ' हालेवनानै गायोमोन नाथाय आथिखालावथ' टेक्नलजि मुगानि ट्रेक्टर पावार टिलार आरो बायदि बायदि बेफोरजों हालेवनानै माने गोबां सम लानाय सानथाम सानब्रै लानाय सप्ता खनसे लानाय हाफोरखौ माने बेसेबां बुरजा हा गैया बेखौ माने साननै सानथामजोंनो सप्ता खनसे लानांगौ साननै सानथामजोंनो फोजोबो सान ओ साननै लानांगौखौ सानसेजोंनो फोजोबो बेबायदि जाजोबबाय आरो। अदेबानि बुरजा बुरजा सम लानायखौ।
नोंथांमोननियाव गोदोनि औ नोंथांमोननियाव गोदोनि मुगायाव बे आबाद जा ओ आबाद फोथारावहाय आबाद मावनो थाखाय ओ दाहोना लानाय नेमखान्थिया दंमोन नामा
औ नोंथां गोदो समफोरावथ' दंमोन एसे सम माने एसे डेब्ल'ब जानायनि फ्राय माने जौगाबोनायनिफ्राय बेफोर गोमालांबाय आरोखि मानि दाहोना थानाय रुवाथि थानाय बेफोरनि नेमानो दा राव खौबो मोननोबो थांखालिया माने आथिखाल मुगायाव बिदि दानहोना थानानै जानाय सुबुं मानि जानाय मानि ओ मानि इसेबां मानि गोरिबब्लाबो औ मोननो थांला आरो गोरिबब्लाबो मानि बेबायदिखौ मावनायखौ नुखाला आरोखि दानियाव
औ नाथाय गोदोनि जुगावथ' बयहाबो दाहोनायानो था थायोमोन नङा होमबा साफा साफा बे दा होनायानो बांसिन माइ हालेवनाय माइ गायनाय बेफोरखौ नायजोबोमोन नङा होमबा
नंगौ नंगौ बेबायदि
दा नोंथांमोननियाव ओ माइ गायनाया गोदोनिफ्राय बेसेबां सोलायबोखो माइनि महरा जेनेबा माइया सिगां माबायदि फिथाइ होयोमोन दासिमाव माबायदि फिथाइ होयो नोंथांमोननि जायगायाव
दानि मुगाजों आरो गोदोनि मुगाजों थ' गोबां दिफारेन्स जाबोबाय मानिे सिगां समफोराव माइफोरा गोबां माने सोमखोर सोमखोर बिराद हासारजों माने गोबां फिथाइ थायोमोन मानि आथिखालावहाय मानिे गोबां माने नुबाय माने जायगा लायै जायगा अबावबा जाला आरो माब्लाबा दैजों बुखारलांजानानै माने बै हाफोरावहाय दा माइ गायदोंमोन बै गोबां लस जायो माने गोबां खहा जानानै आबादखांनो हाला माने माइ बेफोरखौ दा बिबादि खोमै जायो आरो सिगाङावहाय मान माय आबाद होनब्लाथाय बयहाबो न'खराव गायजोबोमोन नाथाय आथिखालावहाय अबेयाव अबेयाव दुब्लि फोथारा लांदांसो थाबाय मानि गायलिया मानि सोरबा सोरबा
औ
माइ आबाद खौ मावलिया मानि सिगां समाव जाबायदि मावोमोन एसे खम जाबाय जों जोंनि ओनसोल नङा आरो जिख जिखुन जाया खायफा खायफा सुबुंफोरनि हाफोरासो
औ
दा माइ आबाद होनोब्लाथ' फ्राय गामि ओनसोलाव गासिबो सुबुंफ्रानो गायखायो। सोरबा न'खरफा न'खरनि बेफोरदियाल' गायनाय जाया। दा अदेबानि बेजोंनो थांना थानायनि राहाया नालाय जोंनि बर' सुबुंफोरा बेजोंनो माइ आबाद गायनानै माब्लाबा जानायनि थाखायल' नङा माने न'ख खर सामलायनायनि थाखायबो माखासे औ न'खराव सोलिनो थाखाय रां रुफानि नांगौनि थाखायबो माब्लाबा फाननानैहाय ओ फि फिसा फिसौनि सोलोंथाइ लानायनि बेलायावबो माखासे मुलाम्फा दिखांनानै लायो।
औ
जोंनि बर' सुबुंफोरा
उम
दा दा नै गायनाय फुनाय समाव नोंथां दा जोंनियावबो माने गायनाय फु दाहाय सोरनिबा न'खरा जागायबाय सोर नियाबा हालेवबाय सोरनाबा दै दिनि एसे आं खाल जादों माने सोरनियाबा एसे जाम्फै खाथिनाहाय मानि दै मोननानैहाय गायनाय जागायबाय दा नोंथांमोननि माबायदि सोलिदों
जोंनिखिबो दाथ खोथिया फुनाय सोलिगासिनो दं खोथिया ओ नखरनै नखरथामहालागै फुबाय माने खोथिया फुनाय सलिगासिनो बिनो ओमफ्राय माखासे खोथिाया जौबोगासिनो दं आरो दासान्दि ओमफ्राय माखासे जायफोर दलहा जायगायाव फोदोंमोन बेफोरो साननैसो सिगां अखा हानानै माने दा आथिखालाव लोमनानै दङ आरोखि बे साननैसोनि गेजेराव औ औ नाथाय सिगां समाव बेफोरबायदि लोमामोन मानो होनबा जों गामि खाथियाव ओ मोनसे दैमा फैनाय दं नालाय बे दैमानि माथावरिया थांनाय बोसोरसे बोसोर सोरनि सिगां बायफंना होनानै बे माथरिखौनो दासिमबो होथेनाय जायाखै नालाय बे दुब्लि फोथारावहाय जों गामिनि दुब्लि दुब्लि फोथाराव बे माइआ फैनानै दैया फैनानै माइआव लांफैयो आरो
दा जों गामियावथ' गोदोनिफ्रायनो माइ आबाद मावनानै जाग्राखा दा माइ आबादखौनो गाहाय बिथा लानानै रांखान्थिनि सोलिबोनायावबो बे माइफोरखौनो फाननानै बेजोंनो न'खरखौ सोलिहोबोयोमोन आरो
नंगौ
औ दासिमबो माखासे ज न'खरा बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय दाहोना लानायनि बेलायाव गोदोनि दिनाव जोंनि गामियावबो दाहोनाखौ लायोमोन बिदिनो न'खर नायै न'खर दाहोना थायोमोन आरो ओमफ्राय बे दा होनायानो आबाद बेफोरखौ गासैखौबो सामलायजोबोमोन मोसौनिफ्राय लानानै माइ गायनायनिफ्राय लानानै खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै माइ हाजासिमखौ बे दाहोनायानो नायोमोन आरो
नंगौ
औ दा नोंथाङा माखौ सोंबावनो
दा आंथ' जेबो सोंनांगौ गैया नोंथां जे खुनजाया बे दाहोना खौ आंबो खोनायादोंमोन मानानि सिगां समाव जोंनि गामियावबो सोरबा नखरनि न'खरथाम बेफोर सोंबावनो दंमोन आरो बेफोर सुबुंफ्रानो जेरैबायदि नोंथांमोननि बायदि माइ आबाद गायनायनि माखासे मानि ओ सिदान्थ'खौ मानि बिसोर मानि बेखौ नायो आरो जेन'बा। बिसोरनि गेजेराव आरो जेन'बा बुरजा दाहाफोर दङब्ला मानि सोरखौबा मानि एसे दाहोना गाहायबायदि सिनियर हिसाबै फुरानाबा मानि गोजामब्ला फिनानैहाय दायथ' होनाय बायदि खालामनानै बिजोंनो ओ मावनाय दांनाय फोरखौहाय दिथा होनो नोजोर होनो खालामो होननानै आंबो मि थिबोदों। दा आथिखालावथ' गैलिया दा आथिखालाव गैयाब्लाबो जोंनि बर' सुबुं फोराहाय
औ
थु बे माइ आबादखौनो गाहाय आबाद साननानै लाखायो नालाय जोंनि आरो गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै बेनिखायनो माने जोबोद गोनांथि बायदियै गायो फुयो। खस्थ खालामनानै दा बे सम फैब्लाथाय जों दुब्लि आबाद फोथाराव गोबां मानसिफोरखौ माने गोबां माने ओ बे माइ आबादनि मावनाय दांनायजों माने जोबोद माने बुजिहाबनाय एबा गोसो होथाबनानै गायनाय फुनाय नुयो आरोखि।
औ दा आथिखाल मुगायावथ' बयबो गोदान टेक्नलजिजों ट्रेक्टर बाहायनानै नो माइ आबाद मावो नङा होमबा? दा नोंथां मोननियाव ट्रेक्टर आरो माइ आबादनि मा ट्रेक्टर हालौवनाय बेयो माबायदि रोखोमनि हालेवो माबायदि हिसाबाव माबायदि बेसेनाव ट्रेक्टरखौ होनाय जायो नोंथांमोनियाव आथिखालाव। हालेवनो थाखाय।
ओरैनो जोंनि ओनसोलफोराव ट्रेक्टर ट्रेक्टरखौ होआ नङा होजोबबायानो। गासैबो ओमफ्राय आं बेसेनखौ सोंना लानाय जायाखै नोंथां।
औ ओम।
बेसेबां लायो सानैसो सिगां समफ्राव एसे खम बेसेनाव नुदोंमोन ओमफ्राय दा आथिखालाव सोंना लानाय जायाखै बोसोरसेसो जाबाय आं सोङैया।
औ जायखिजाया ट्रेक्टर हालेवनो दोन। थिन हिसाबावसो लायो नङा होमबा? थिन बेसे हालेव खो मोनसे दुब्लियाव माने बिगासे हायाव खनबेसे हालेवखो? ओम फिन सि हिसाबैसो लानाय जायो आरो आमफाय नोंथांमोननियाव बे खोथिया गायनाय समाव ओ गोदोनि बायदिथ' दाहोना सावरि बेफोरबायदि मोनला दानि जुगाव दा माइ खोथिया गायनो थाखाय माखासे हाजिरा मावग्राफोर लानानै फैयोना बे हाजिरा राफोरनि लानाय ओ फैनायनि बेसेना बेसेबां दा बेसेबांआव मोनो नोंथांमोननियाव बेसेबांसो थाङो?
दाथ थांनाय थांनाय बोसोरनि बेखौ आङो मिथिनाय बायदिब्ला थामजौ रांमोन दा बारायखो ना माखो आं बेखौ औ सोंनाय जायासै नोंथां। नोंथांमोनथि
ओ नायनो थाङोबा गासिबो जायगायावनो दा बयबो ओ जौगाजोब्बायानो नङा होनबा? गोदोनि गोजाम आदब खायदाफोरखौ बाहायला। नङा होमबा? उम दा बिदिनोसै जोंनियावबो दाहोना रुवाथिखौ मोनला माइ गायनो थाखायबो हाजिरा लानांगौ जायो मावग्रा लानांगौ जायो ओमफ्राय माइ हालेवनो थाखायबो हाजिरा लानांगौ मावग्रा लानांगौ जायो आरो।
नंगौ।
जोंनियाव सानसेयाव दा माइ गायग्रा मावग्रा लानानै फै फैयोब्ला सारिस'। ब्रैजौ रां लायो आरो दा सासेयाव। औ।
जोंनियावबो बिदिनो जायगा लायै जायगा माने सोरनियावबा थामजौ सोरनियावबा थामजौ बाजि बिदि आरोखि ओमफ्राय आं ब्रैजौखौ खोनायाखैमोन देग्लायनिफ्राय बारायनानै लादोंना मादों आं बेखौ सोंनाय जायाखै। थांनाय बोसोराव बेबायदि सोलिदोंमोन। ओमफ्राय बे दांग्राफोरनियाथ' बिसोरना ब्रैजौखामोन।
औ आलि दा उम औ आलि दानांग्राफोरनाबो एसे बारा जोंनियावबो आलि दानग्रा ओंखाम जाहोनांगौ जायो जायखौ हाजिरा लायो। मावग्रा लाबोयो बेनो ओंखाम बोत से जाहोनाय जायो आरो
नंगौ
दा जो आथिखालाव जोंनि गामियाव बेबायदि सोलिगासिनो दं आरो जाय मावग्रा लाबोयो बे ओंखाम बोथिसेसो जाहो हरनांगौ आरो मावग्रानो। बेजों लोगोसे गावनि बेसे न बेसेबां बेखौ हरनांगौ औ-औ
दा होमब्ला नोंथां।
औ
औ होमबालाय समखौ नायनानैहाय जोंनि बे सावरायनायखौ बे आयदानि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा?
ओ दोनथ' जाासिग नोंथां औ बिदिब्लालाय उनावहाय आरो फिन सावरायफिन बनो हागोन ना नोंथां उम दे